अ
औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा खोनादोंना अ अ नोंथाङा बोरैहाय दङ
आं दासानदि मोजाङैनो दङ
अ अ अ बिदिब्ला आं नोंथांखौ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन आरो
औ सावरायजागोन दे।
बिदिब्ला जोङो बर'फोराथ' गोदोनिफ्रायनो गोबां जेनेबा दाउ अमा बेफोरबायदि फिसि। सि नङा होमबा जेनेबा बे दाउ अमा बोरमा बेफोर खौ माबादियै फियो नोंथाङा गिबियाव एसे फोरमायग्रोनो हागोनना
औ फोरमायनो हागोन दे बिदिब्ला आं एसे फोरमायना होनि
औ नोंसोरनि ओनसोलफोराव माने बोरमाफोरखौ माबादियैहाय फिसियो बेफोरखौ एसे एसे फोरमायबानो जागोन नोंथां।
औ दे दे आं होना होनि ओ दाउ अमा बोरमा फिसिनाय होनना बुङोब्ला बेयो मोनसे ओ जोंनि बर' हारिनि नागारहाय हायि मोनसे ओ ओ फा-फालांगि होनना बुंनांगोन आरो।
औ औ नोंथां औ।
जोंनि गामि ओनसोलनि गुजि जौखोन्दो न'खरावनो माने दाउ अमा बोरमा जायखि जाया जिब जुनारफोरा थायो औ थाखायो औ थाखायोबा जोङो दाउ अमा बोरमाखौ जोङो मोनसे ओ फालांगियारि हिसाबै जोङो बाहायनाय जायो मानो होनना बुङोब्ला दिनै जोंनि ओ न'खरनि बांसिन हिनजाव मानसि ओ बिथांमोना बे दाउ अमा बोरमाखौ फिसिनायाव मुखुब जायो। मानो होन्ना बुङोब्ला जोंनि हौवा मानसि फोरा हयथ' मायबा मोनसे खामानियाव मुखुब जायो बा दुब्लि फोथारनि खामानियाव मुखुब जायो बा खायसे बाहेरनि खामानियाव मुखुब जायो थिग बेबायदिनो जोंनि न'खराव हिनजाव मानसि बिथांमोनासो थायो नालाय बिथांमोना न' ओरैनो थास्लायस्लाय मा खालामो बिथांमोना दाउ अमा बोरमाफोरखौ फिसियो ओ फिसिनायजों लोगोसे बिथांमोना दाउ अमा बिमा ओ बोरमा बेफोरखौ फिनायजों लोगोसे जे ओ बेफोरखौ फाननानै ओ ओ फैसा आरजिनो हायो दिनै थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला बे दाउ अमा बोरमा फिसिनायाबो जोंनि थांना थानायनि मोनसे राहा होननानै जोङो बुंनो नांगोन ओ मानो होन्ना बुङोब्ला दिनै जोङो ओ जुदि ओ ओ स्नि दान बा नोङो दाइन दान गु दानफोराव जुदि फिसिनानै जुदि मासे अमाखौ फानोब्ला बेनिफ्राय जोङो माने ओ जि रोजा जिसे रोजा जिनै रोजा बा जुदि मोजाङै देरोब्ला जिबा रोजा बा जिद' रोजासिम जोङो खामायनो हायो। होमबा बैफोर खामानिखौ औ बैफोर खामानिखौ जोङो जोंनि गथ' न'खरनि गथ'फोरखौ फरायहोनाय। जानाय लोंनाय बायदिसिना गाननाय जोमनाय बेफोरखौ खरस खालामनो हायो आरो ओ आरो बि दानि खोथा नङा बियो गोदोनि आबै आबौनि फ्रायनो जोंनि हारिनि गोदोनि आबै आबौनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे हुदा बायदि आरो जाय हुदाखौ दिनैसिम जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्रा नागारनो हायाखै दा बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ नों जुदि जेन'बा दा फरायनानै जुदि जेबो जुदि साख्रि बाख्रि जुदि नों मोनाखैब्ला ओ मोनाखैब्ला नोङो बे न'खरफोराव थानानैनो नोङो अमानि गन्द्रा खालामनानै अमा फिनो हायो। आरो बोरमा गलार खालामनानै नों बोरमा फिनो हायो। आरो दाउ गन्द्रा खालामनानै जों दाउ फिसिनो हायो बेबायदिनो जोङो गोबां रोखोमनि खामानि मावनो हायो दिनै नि सोलोंथाइआ खालि नों साख्रि मोननायनि थाखाय नङा। जेन'बा साख्रि मावनायनि थाखाय जों मायाबा मोनसे फालांगियारि खालामनोबाबो जोङो सोलोंथाइ नांगौ। आरो दिनै बे बेलायाव जोङो मा नुनो मोनो सरकारा बेबायदि दाउ अमा बोरमा फिनायनि बेलायाव सरकारा ओ जोंनि गामि ओनसोलाव जोबोरैनो गुरुतथ' होनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय दाउ अमा फिनो थाखाय नोंनो राङारि अनसुंथाइ होनाय नङा होमबा ओ दिनै गामि गामि ओ ओ सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर दङ हिजाव ओ ओ ओइ हिनजाव मानसिफोरनि थाखाय जेन'बा सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ बैफोर सेल्फ हेल्प ग्रुपाव जेन'बा सरकारा हानायमानि ओ फैसा आं रां अनसुंथाइ हरो बैफोर रां अनसुंथाइखौ एसे सुदाव सोरखारनिफ्राय लानानै जोङो दाउ अमा बोरमा बायदिफोरखौ फिनायनि जों खामानिखौ मावनो हायो आरो बुंनो थाङोब्ला बियो मोनसे जोंनि ओ रां रुफ बा थाखा फैसा आर्जिनायनि मोनसे खहस लामा होननानै बुंनांगोन आरो दा नों आ दा नों नोंथांमोननि साइडजों बेबायदि दाउ अमाफोरखौ फि ओ फिसियोना फिसिया नोंथाङाबो इसे फोरमायना हागोन नामा
अ औ जोंनि ओनसोलफोराव थ माने बेबायदिनो बुंनो थाङोबा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो माने जोङो माने बर फ्रानो माने गोबां बेबायदि दाउ अमा बेफोरबायदि फिसिनानै माने गोबां बेफार फालांगि बेफोरबायदि रां खामायनायखौ जोङो जिउ खुंनायखौ नुनो मोनो आरोना
औ औ नंगौ थारैनो
जोंनि आथिखालावबो साफ्रोमबो मानसिनि न'खरावनो बांसिनै माने बेफोरबादि दाउ अमा बेफोर बादि बोरमा आरि फिनानै जोङो लानाय बेबायदि फाननानै माने जिउ खुंनो बेखौबो जों नुनो मोनो आरो ना
नंगौ थारैनो थारैनो
ओ बुंनो थाङोब्ला माने जोंहा बेफोरखौ बेफोराव माने गोबां बेफोरो माने गोबां सुबुंफोर जों जेनेबा गोबां सोमोन्दो दं होननानै जों बुंनो हायो आरोना बिनो जे बिनो जाहैबाय जों जेरै दाउ जोङो दाउफोरखौ जेनेबा गोबाङानो आथिखालाव गोबां बेबायदि फार्म बेफोरबायदिबो बानायनायखौ नुनो मोनो आरो ना ओम बेबादि अ औ औ बेबादिनि जो सोरबो माने गोबां बेबायदि ओ बेहाय गोबां फार्म खालामो जेरै जोङो दाउफोरखौबो अमाफोरखौबो बेबायदि खालामनो हायो आरोना बोरमाफोरखौबो
नंगौ हाय हायो थारैनो
बेफोराव बेफोराव गोबां बेबायदिनो उम बोरमाफोरावबो जेरैहाय जोङो बिलाइ बायदिसिना गांसो बांद्राय बेबायदि ओ बायनानै बेबायादि होलायनांगौ जाया माने दंफां लाइफांनि बिलाइ बायदिसिनाफोरखौनो बिसोर जानानै थाखायो नालाय ना बेनि थाखायनो माने बांसिनै बेफोरो माने आरो बोरमाखौ जोङो खासि खालामामना गिदिर गिदिर खालामबा माने गोबां रां मोननो हायो आरोना ओम बेबादिनो माने बर'फोरा माने गोदोनिफ्रायनो बेबायदि फिनानै माने जिउखौ खुंबोयो जेरै अमा अमायावबो जोङो गुन्दै आरि बायना होयो ओ बेबा बिदिनो जोङो आथिखालाव माने गोबां सरखारफोरा माने बेबायदि नोंथाङा बावैसो बुंलांनो बायदिनो गोबां अनसुंथाइ बेफोरबायदि फिनाय बेबायदि आदब खायदाबो फोरोंनायखौ जों नुनो मोनो आरो रोना जेरै अमाफोरखौ माबायदिहाय फिनां गौ माबायदि गुन्दै आरि होनांगौ माबायदि जोथोन लानांगौ बेफोरखौ बाथि खालामनानै गोबां बे बादि ओ जेनेबा दिन्थिफुङो बेबायदि मिथिहोयो गोबां बेबायदि आइ जोफोरखौ बेबायदि खालामनायखौ नुनो मोनो आरो ना बेजों लोगोसे रांफोरबो रांफोरबो अनसुंथाइ होयो बेबायदि माबायदि होनांगौ गुन्दै दाना बेफोरबायदि होनाय जायोना आरो खम समनि गोबां आथिखालावथ अमाफोरनोबो गोबां बिजियि होनायखौ नुनो मोनो फेलौनि बायदिसिना बेफोरबायदि होनायखौबो नुनो मोनो आरो ना
औ औ थारैनो थारैनो
अ बिदिनो बिदिनो माने बर फोरा अमाखौ गोबाङानो फिसियो सा साफ्रोमबो न'खराव बेबायदि खायफा खायफा बिमा बेफोर फिथ फिसाफोरबो जाहोनायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ थार औ औ आरो गोदोनि गोदोनि दाउ अमा बोरमाय फैनायनि आदब खायदाया एसे आलादामोन खिन्थु दानि जुगनि आथिखालनि दाउ अमा बोरमा फिनायनि आयदाया एसे आलादा मानो होनना बुङोब्ला गोदोनि दिनाव जोङो अमाखौ फियोमोन बबावबा बारि खनायाव खानानै दोनोमोन बोरमाखौ फियोमोन जों हायाव फुथुनानै दोनोमोन हायाव खायोमोन नाथाय दानि आदब खायदाफ्रा एसे आलादा आरो दानि आदब खायदा हिसाबै जुदि अमा फिसिनायखौ जों नायोब्ला जोङो अमानि थाखाय गंसे न' बा नायो आरो न' बानायोबा बे न'आ माने ओ ओरैहाय ओ साथ फुत साथ फित साथ फित बा आथ फित आथ फिर बे डिफारेन्सआव नङा एसे गिदिर जायो गिदिर जायो ओफ्राय बेनि फुरखौ जोङो फाखा खालामो फाखा खालामा बिनि सोरगिदिं बिनि सोरगिदिं जोङो ओ ओ नै नै नै फिट नङाबा थाम फिट गोजौ फाखानि अवाल होयो अवाल होयो होनानै बेजों मोनसे दरजा दोनो दरजा दोननानै जों बेयाव माने अमाखौ सोनानै दोनो माने दानि दिनाव बेबायदि खालामोब्ला माने अमानिया थादै बेमारफोरा माबानो हाया माने बेमार आजारफोरा ओ बेयाव जानो हाया आरो थाबैनो आरो बैफोरबो जुदि जोङो फ्लरखौ जुदि फाख फाखानि खालामोबा अमा हाग्रा फ्लरखौ जुदि जों फाखानि खालामोबा मा खालामनो हा हायो जोङो बेखौ साम सानफ्रोमबो जोङो सुनानै साफा खालामनो हायो आरो आरो सानफ्रोमबो सुनानै साफाबो खालामनांगौ जेन'बा साफा खालामनांगौ जुदि साफा खालामोब्ला बेयाव अमाफोरनियाव बेमार जानो हाया आरो साफा खालामनायजों लोगोसे जि जाय जि जायगायाव अमाया उनदुगोन बे जायगाखौ जोङो मा होयो सुनै एसे एबा इउरिया होनानै दैजों साफा सुनाय जायो
आरो जेरैहाय सम मथे नोङो अमानो बिजि होनाय सम मथे अमानि फेलौनि मुलि होनाय सम मथे आदार होनाय बैफोर जुदि ओ रुलखौ जोङो मोजाङै जुदि खालामलाङोब बा होनबा अमाखौ जों थाबैनो फेदेरनो हायो आरो थाबैनो अमाखौ फाननानै जों गोबां रां आरजिनो हायो आरो बोरमा फिनायनि खे नआव जोङो बोरमाखौ मालाबाबो मा खालामनो नाङा जों हायाव फुथुनो नाङा एबा हायाव दोननो नाङा बोरमानि थाखाय जोङो मा खालामनांगौ थखथानि मोनसे स बानायनानै होनांगौ आरो आरो बोरमानो जोङो ओ बोरमाखौ जोङो ओ फोथाराव ओ दिरुं होनायनि सोलायै जों मा खालामनांगौ फांसे बबेबा दंफांनि सिङाव जोङो खानानै दोननानै बे बोरमानो जों मा खालामनांगौ बायदिसिना दंफां लाइफांनि बिलाइखौ जाहोनांगौ आरो दंफां लाइफांनि बिलाइखौ जाहोनायाबो मोनसे आदब दङ बे
औ